अ खोनादोंना।
अ।
अ। मा खौरां?
अ दोङो बिदिनो नोंलाय।
अ दोङो आंबो ओरैनो।
अ। आंङो नोंनाव मोनसे कुइसन सोंनि
आहा जो आह
जेनेबा दा आथिखाल मुगायावथ' ससियेल मिडिया जोबोद बाहायगासिनो दा उन्दै उन्दै गथ' फोरा बेे ससेल मिदियाखौ खायसे गाज्रियाव बाहायो खायसे मोजाङाव बाहायो त' नोंथाङा बेनि बा अ मा बुंनो सानो
आ नोंथाङा बुंदों आरो ना माने ससियेल मिडिया माने जोंनि थाखाय माबायदि खामानि मावदों आरो माबायदि गाज्रिबो गोहोम खोख्लैदो इखो बुंदों आरो ना बिनि सायाव आङो एसे एक्सप्लइेन खामना बुंनांगो। फोरमायनांगो गुवारै। माने ससियेल मिडिया थ' दानि जुगाव जों ससियेल मिडिया बुंबा जेरै इन्सटाग्राम थाबाय इउटुब थाबाय फेसबुक थाबाय नोङा होमबा? टुइतार थाबाय ओमफाय ए ए बे मा ससियेल मिडियानि थ्रयै जोङो मा जोंनि बेनिफिटायनो जा आ जि कमिउनिकेसन जादों माने इजियै जोङो खौरां लालायनो हायो। नङा होमबा आगोलनि बायदिथ' जोङो जोङो सोरखौबा खौरां लानो गोनांबा लाइजाम सायजामनि थ्रुयैसो लानो गोनां जायोमोन। दारैसो नङा होमबा दिनै जोंनिया जोंनिया मा ससियेल मिडियानि थ्रुयै मिडिया फैनायनिफ्राय जा इजि जादो। सोरखौबा खौरां लानाय गोजानाव फरायनो थाहैनाय। फोरखो जोङो फन ससेल मिडियानि खौरां लानो हायो आरोना आरो जोङो दिनै नुदों जोङो मानेमा ससिल मिडिया जों नि थाखाय ससियेल मिडिया बुंबा बे'जोंइउटुआबो गोलैयो। जों इउटुबा गोलैबाय जों इउटुबाव जोङो माने आङो एडभान्टेजखौ बुंसै इउटुबनि दारैनो जों मा जों बहुदता सोलोंनो हायो जेरै जोङो गावनि रोंगौथिखौबो जोङो दिन्थिनो हायो नङा होमबा। गावनि रोंगौथि - थिखोबो जोंङो जों माने आजिखालि अनलाइननि थ्रुयै जों मोनसे प्लेटफर्म बायदि दिन्थिनो लांनो हायो माने इउटुबफोराव ससियेल मिडियाव होनानै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हायो। आरो जों इदिनो गोबां जेरै जोङो सोलों माने स्टुडेन्टफोरनि थाखायबो माबा स्टुडेन्टफोरनि थाखायबो जों दा माने माने अनलाइननि जुगाव नोङो बहुद मा सोलोंथाइ लानो हायो आरोना। गोजान गोजान मिथिंफोरखौबो जों अनलाइननि थ्रुयै लानो हायो आरो बहुत ससियेल मिडियानि थ्रुयै जोङो गोबां मा माबानो हायो मा होनो बेखौ मा होनो थब थब इनफरमेसन मोननो हायो जेरै बबेयावबा माबा मोनसे जाथाय जादों बेफोर बुस्थुखौ जोङो ससियेल मिडियानि थ्रुयै माने थाबनो खौरां मोननो हायो आरो। जेरै खना खनलायाव माबा मोनसे जुदि मोनसे इसु एबा प्रब्लेम सोलिदो बेखौ जों ससियेल मिडियाआव दैखांनानै बे जाथायखौ जोङो गोसारो होननानै जों गभमेन्टनिसिमबो मिथिहोनो हायो आरोना। आरो इनो माने ससियेल मिडिया बुङोबा थ' नोङो दिनै मोजां गाज्रि बहुत फैयो नङा होमबा जों गाज्रिबो नुनो मोनो मोजांबो नुनो मोनो नङा होमबा बेयाव थारमाने मा आजिखालिथ' नों खुदियाफोरा एबा उन्दै उन्दै गथ'फोराबो मबाइल नायो। बिमा बिफानि आरो होयो। आरो बिदिनो नों माने ओइ उन्दै समाव एबा उन्दै बैसोआव थारमाने मोजांखौ लानो गारै माने गाज्रिखौ बांसिन सोलियो आरो खुदियाफोरा नंगौ ना। आरो दिनै आरो नोङोथ' नों मबाइलफोराव गेम गेलेनायफ्राबो गाज्रि मबाइलनि थ्रुयै जोङो मा मोनो गेम सेम गेलेनानै एडिकसन जालाङो खायसे गथ'फोरा बेफोर आरो ससियेल मिडियाफोराव गाज्रि फोर फैनायफोरखौ नायो माने मोजांखै खमायाव माने उन्दै समाव माबा खालामनो हाया आरो ना। सानसनो हायैआव गाज्रिखौ थाब लायो बिसोर मोजांखौ लानो बायो। बेखिनियानो आरोना।
अ जोबोर मोजां।
हे
द नोंथाङा दा बहा दंङो?
दा आङो न'आवनो। दङो।
जा नोंथांनियाव एस आइ प नि रिपर्ट देरनाय हा जाजोबबाय ना?
एस आइ पि नि रिपर्ट लिरनायाथ' माने आंनिया माने दिनै आङो कन्टेन्टखौबो आ ओ लिरखांबाय बेनिफ्राय एसे ओरैनो मोननैसो लिरनो दंबावो। बेनिफ्राय आरो मा होनगोन बिखौ ओ मा होनगोन बिखौ फट' सट' कम्पिउटारफोराव दिहुननानै माने फिनिसिं फन पेसफोरबो दिहुनदों आरो नोंथांनियाव नोंथांनियाथ' जोब्बाय?
आंनिया जाबाय जाजोब्बाय। द इनसु दासनाफै। लिरनाय दंबोयो।
अ इन्ट्रडसनखौ लिरबायना अबजेक्टिभफोरखौ लिराखै?
अबजेतिबखौ माने जास इन्ट्रडसनालसो लिरनोबावबाय
ओम
आरो
आं नोंथांनियाव सोंनि मोन मोनसे कुइसन माने माने सासे गथ'आाद गाज्रि जाबाय माने बेनि नि गाज्रि जानाया ट'टेलि गथ'नि जायोना ना सोरनिबा दारैबो जायो ना इन फार मानि थाखाय जायो थारमाने इयो? सासे गथ' बोरै ओ माने बोरै गाज्रि गाज्रि जायो आरो थारमाने ना बेखौ थारमाने एसे फोरमायनो हागौमोन नामा? माने बोरै गाज्रि जायो। मा मानि थाखाय जायो थारमाने
अ सासे गथ'आ गाव गाज्रि जाया मानो बेखौ गाज जा होनाय लामायाव लाङो माने खायसे ओरैबायदि समाज। जाव जेनेबा नुना मानसिया नुनानैसो गाज्रिखौ सोलोङोना। नुनानै बा गेदेरफोरनिफाय जे मावनानै बेफोरबायदिखौसो माने गाज्रि लामायाव मोजांब्लाबो खायसे खामानिफोराव जेनेबा बिनि जि खामानिखौ मावगोन खायसे गेदेर फोराबो बे मोनसे खामानिखौ मावो जाय फोराव गाज्रि खामानि बेफोरखौ नुनानै माने सासे गथ'आ सोलोंना गारो समाजाव थानानै खायसे नाङै। नाङै बुसथुफोरखौ माने
अ अ अ माने अ अ माने नों। बिथांनि मुथाया ओरै जादों आरो ना ससे सासे गथ'आ माने इनभारमेन्टनि एबा सिटुवेसननि एबा था जायो रखम ना जेरै बारहावाया जुदि गाज्रि। जाय गथ' इनभाररमेन्टआ जुदि गाज्रिबा बिनि खाथि खाला थानाय, लोगोफोरा जुदि गाज्रिबा बेनि जुदि थासारिया जुदि गाज्रिबा सासे गथ'आ माने गाज्रि जालांनो एसे। चान्स जालाङो आरोना, आरो जायनि दारै माने आं आं बुंनिा एबार गथ'आ बोरै गाज्रि। ज्रि जायो माने जोङो खायसे गथ'फोरा माने सासे गथ'नि दायथया टटेलि जा बिमा बिफायाबो बहुद माने दायथ' थायो आरोना।
औ
सासे बिमा बिफानिफ्रायबो माने गथ'आ गाज्रि जालांनायनि चान्स थायो आरो ना आंनि मोनदांथियाव माने जेब्लासिम गथ'आ गावबा गावनि आथिङाव गसंनो हाया अब्लासिम बिमा बिफाया बेखौ मोजां प्रपार एबा जोथोन लाखिनांगौ आरो आंनि मथेब्ला माने गथ'आ थारमाने गावनि गोसो मथे सोलिनाङा आरो ना बेखौ बिमा बि बेयासो थारमाने बिनि गोसखो सोलिनांगोन जेरै गथ'फोराथ' नों उन्दै समाव जेखौ नुयो बेखौ लुगयो नङा होमबा लोगोआ माबा मोनसे बायदि दो आंनोबो नांगो मायबा मोनसे लुगैदों एखौ नांगो जेखौ नुयो बेखौ लुगैयो मोजां बुस्थु ओंखायनो मा जेखौ माने बिमा बिफायाबो मिथिना गार बबे राइट रं बेफोरखौन ना खा माने इ गथ' इ बुस्थुखौ होबा माने गथ'नि थाखाय मोजां जागोन ना जाया बे बुस्थु माने गथ थवादे बिदिखौ इनो नांगोना नाङा बेफोरबायदि बिखाय खायनो जो माने बिमा बिफाया मोजां दायथ' थानांगोन आरोना गथ'खौ माने फरायदोल' होनबा जाया मोजाङै माबायदि फरायनाया बोरै बेखौ जो जोथोन लाफा लाफा लानांगौ आरो एसे माने गथ'आ मोजां फरायनायाव मोजां जानोब्ला आरो एसे टिचारफोरजोंबोा जगाजग थानांगौ आरो पेरेन्टसाना
उम उम
गथ'आ बोरै माबानांगो बोरै माबानांगो बेनिफ्रायथ' आंनि मथिब्ला आरो मा होनगोन बेखौ मोजाङै जोथोन लानांगो डाइरेक्टलि फैसा थाखाल' बाजाया
मोजाङै जोथोन लानानै नायनांगौ आरो
आ
आरो माबाबो नांगो मोजाङै ओ मा होनगोन बेखौ ओ बेंनानैबो लाखिनांगो माने एंगारनानै होबा जाया माने मोजाङै मा होनगोनखो ओ फरायनायफोरखौ एसे डिरेक्सन लानांगो
औ बेस
बिमा बिफानि थाखायबो एसे गाज्रि जालाङो आरोना डायरेक्टलि एंगारनानै होनाङा
बिदिनो बहुद दा गामियारिफोराव खायसे मा होनो बिमा बिफाफोरा एसे मा होनो बारा एसे लेखा गोरों थायाना ओमफ्राय बारा मिथिया ओमफ्राय डायरेक्टलि स्कुलावल' थाङोनो नङा होमबा सकुलाव थागोनबा थ' जाया आरो फरायोनो मा फरायनोबाथ' जाया मखौ फरायनांगौ माखौ फरायनाङा बेखौ बुडआनो मिथिया आरो जोंनि गामियारि मानसिफ्रा नङा होमबा माखि फरायबा मा जागोन मि माबाबा मा जागोन बेखायनो माने मोजाङै माने जोथोनै लानांगौ आरो ना माने फैसा थाखाल' होबाय थाबाबो जाया मोजाङै डिरेक्सन ला लाफा लाफा लाङो मोजाङै आरो माख माखौ नांगौ माखौ नाङा बेखौ थारमाने माबानि मिथिनो नांगौ आरो।
ओं।
ओम। दा ओरैनो नोंथाङा मा खालामदों?
औ जनानै दङ।
अह!
बिदिनो प्रिपेरेसन एसे खालामगासिनो दंमोन आङो।
अह दा नोंथांमोननि गामियाव बोरै सिटुवेसनफोरा ओरैनो माने इनभारमेन्टआ मोजां ना?
इनभारमेन्टआ दा साननैसो मोजां आनो।
ओरैनो नों माने इफोरबायदि गामिनि हाल सालफोरा बोरै माने थासारिफोरा? मोजां मोजांफोर निउ जेनेरेसनफोरा मोजां
निउ जेनेरेसनफोरा मोजांआनो खिन्थु एसे गेदेर जायफोर सिनियर बिसोरो माने बांसिन फरायनायाव बारा माबा होआसै जास्ट खामानि मावनाय हाजिरा मावनाय बेफोरावनो दङ आरो।
उम। होनबा थिगानो ना?
औ। नोंसानिआ मा बायदि?
जोंनियाबो इदियानो, दानि आंथ' जोंनि गामियावथ' दा जोंनि उन्दै जेनेरेसनफ ए थिख नंथारा‌। एसेबां मोजां नङा आरो ना माने बिमा बिफायाबो एसांलि माने जोथोन लाया, गामियारिफोरावथ' मा बुंबावनो नङा होनबा?
उम उम।
बेनि थाखायनो आरो गथ'आबो गाज्रि जालांनो इजि थायो। सोरबा बुजिनानै सोरबा मोजां जाबासो जाबाय हारसिंनो जे रखम दे होमबा ना दिनैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दे।